औओ औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दंनाा
औ
औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै खोमा नोंथां
औ जागोन
औ जों माने ससियेल मिडिया ससियेल मिडिया बेखौ लानानै जों सावरायनोसै खोमा माने ससियेल मिेडियावहाय जोंनो माहोनो मोजां मोजां मोजां गोहोम गो गोग्लैदों ना गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां नोंथाङा बे ससियेल मिेडिया माबायदि जोंनि जोंनि गेजेराव जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव माबायदि गोहोम गोग्लैदों बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ जोङो ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' बयबो मिथिखखायसै आजिखालि जोङो गोबां माने आजिखालि गासिबो खामानियानो जोंना ससियेल मिडियााजोंसो जायोोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि जों फुंनिफ्रायनो जों मोनाजासिम गोबां माने ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
बे ससियेल मिडिया जोंनियाव माने मोजांबो गोहोम खोख्लैदों आरो माखासे बेलायावहाय जोंहा माने एसे गाज्रिबो गोहोम खोख्लैदों आर ना नोंथां जोंनि जिउआवहाय
औ नंगौ नोंथां
औ जों जेनेबा मोजां गोहोम होनोब्ला जोंहा ससियेल मिडियाया जों खौ माने बुहुमाव मा मा जादों गासैखौबो जोंखौ मिथिहोयो आरो जेनेबा जेनेबा बै बै दाबसे जायगायाव मा जागासिनो दङ बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो जेनेबा मा जादों अबावबा सोरबाफोर माबाफोर जाथाय जादों नामा अबबाफोर बिदिनो जेनेबा जेरैहाय बिदि बिदिन्थि होनोब्ला माबा दैबानाफोर जालाबायनाय बिबदिनो अबेबा जायगायावहाय मिथिंफोर जानाय बेफोरखौ जों गासिखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो आरो।
औ
औ नोंथां जोङो जेनेबा गोदोनि जेब्ला ससियेल मिडिया गैयामोन बै समावहाय जोङो मोनसे जाथायखौ मिथिनो थाखाय जोङो लाइजामफोरसो हरनांगौ जायोमोन आरोोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा बे लाइजामफोर हरनायफ्रा जोंहा माने गोबां माने गोबावजोंसो मोनहैलायोमोन आरो जोङो जेनेबा मोनसे खौरांखौ जोङो हरनोब्ला माने गोबाव समनि गेजेरजों जाय जाथाया जाखांलायखांनानैसो जों मिथिायोमोन आरो
औ
औ दा बेखौनो बिनो आरो ससियेल मिडिया जेनेबा आथिखालाव जों खौ गासैबो जाबाय थानाय जाथाय आपडेट खालामनानै लाखियो। जों आजिखालि जों गोबां गोजान गोजान जायगा आान्थिलायनानै नागिरहैलायनांगौ गोनांथि जाया आरो नोंथाङा।
औ नंगौ।
जों नै गासिबो गासैयावबो जों ससियेल मिडियआवनो मिथिजोबो आरो जेनेबा अबेबा मोनसे कम्पानियाव माबाफोर जब ओंखारदों नामा बा बबेबा जायगायाव माबाफोर खामानि ओंखारदों नामा बेफोरखौ जों मिथियो आरो। औ औ दा नोंथाङालाय मा मा बुंदेरनो सानदों बेनि सायावहाय?
औ ससियेल मिडिया होनना बुङोबथ' नोंथाङाबो एसे नोंथाङा मा होनो फोरमायखाबाय जेनेबा जों ससियेल मिडियाआव माने जों मिथि मा होनो मिथियोबा दा खोनायो जे माफोरखौ माहाय मानो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथि ज जों ससियेल मिडिया होननानै बुङोब माने जों गोबांबा मोननो हायो ससियेल मिडिया जों इउटुब, फेसबुक, इन्सटाग्राम, टुइटार बेफोरबायदि गोबां जों मोननो हायो आरो। जेनेबा जों माने मबा मोनसे निउस फोरबबो जों माने माने जों गुबुन जायगायाव जानायखौथ' जों मेगनजों नुवा नालाय मान जों ब ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मिथियो आरो उमुक जायगायाव माने दैबानाफोर जादोंबा बांग्रिंफोर जानानै माने ओमहो मा होनो न'फोर बायनायफोरखौ जों नुनो दाख्लै बावैसो जानानै थांबाय जेनेबा दै बानानै जानानै थांबाय। जेनेबा जों गुवाहाटिखौनो होननो हायो जेनेबा गुवाहाटि एरियाायावहाय माने दैबानाजों दिनैनि समाव माने गोदो बांद्राय बेफोरबायदि दैबाना जायामोन नामाथाय माने दानि समाव माने दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो थिग बेबायदिनो आरो जों गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनो जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जों माने ससियेल मिडिया नि जोहै माने जों बेफोराव मा होनदों गुगुलफोराव चार्स खालामनानै हाय माने जों सोलोंथाइ जेनेबा जों मायबा मोनसे हायाबा माने मायबा मोनसे जों मिथिनो लुुबैबा माने बेफोरखौ जों माने गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै मोननो हायो दाथ' ए आइ जि मिनिनि माबा फैबावबाय आरो बिनि सायाव जों आरो माने जोंनि बर' रावखौ माने जों ट्रेन्सक्रिप्ट माने रावखौ माने गुबुननि रावाव सोलायनोबो हानाय आरो जेनेबा जों फट'फोरबाबो माने ए आइ नि गेजेरजों इदित खालामनानैहाय माने भिडिअ खालामनाय बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बिदिनो जों ससियेल मिडियाखौ बुंनो थांङोब्ला मोजां गोहोमबो खोख्लैनाय जों नुनो मोन आरो। बेराफारसे माने गाज्रि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। आरो जों बिदिनो ससियेल मिडियाहाय खौ माने बाहायनो रोंनायनि बुंनांसिगोन माने जाय मोजां बिथिंङाव बाहायनो रोंङो माने बै मानसिया माने गोजौ बिथिंङाव माने मोजां मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो माने जायफोरा गाज्रि गाज्रि बिथिंङाव बाहायो बेफोर माने गाज्रि जालांङो आरो माने इ माने सोलोंथाइयाव माने गाज्रि जाहैयो आरो आरो बेफोरबायदिनो जों माने गोबां माने जों गोदोनि समावथ' नोंथांङा बुंदों जेरै गोदोनि समाव माने जों मायबा मोनसे खौरां दैथायहरनो था खायसो माने जोङो लायजाम हरनो गोनां जायोमोन बे लायजामा माने माब्ला समाव मास मोनसे गाहाम लायोमोन आरो माब्ला समावथ' माने मोनहैयामोन होननानैनो हायो आरो माने दानियाथ' फोर माबा मोनसे खौरां हरनोबाबो माने जोंङो मा होनो खर कल मोनसे कल हरनानैहाय माने जों रायज्लायनो हायो आरो। मा होनो बिनि खौरां मोजां गाज्रि खौरां लाहरनो हायो आरो जों मानि बे नायनो लुुबैबाबो दानियाथ' माने भिडिअ कल जायो जिहेतु माने जों भिदिअ' कलजोंनो माने बै सासे सुबुंखौ माने गोजानाव थानानैबाबो जोंङो बेजों रायलायनो हायो मोखां नायनानै रायलायनो हायो बेफोरबायदि जानानै फैबाय नंङा होमा नोंथां औ। आरो दाथ' माने जों गोबां इदिनो नोंथांङा बुंदों जेहे थु जेरै माने गोबां बिदिनो ज जबनि जबनि मा होनो निउसफोर मोनो आरो बिदिनो गोबांउम खौरां मोनो जेनेबा जों मिथि दा उमुग माने जेबा अबेबा मोनसेयाव माने जबनि जबनि माबाफोर फैबाय। मा होनो जबनि जेनेबा जब फैदों बा साख्रिनि माहोनो भेकन्सि फैदों बेफोरखौहाय जों माने ओ अनलाइन नि जोहै माने गुगोलफ्रावबो मोनो जेनेबा जों दाथ' माने बांसिनानो इउटुब फेसबुकाव जों नुनो मोनो आरो माने जबनि बेफोरबायदिखौ मा होनो खौरां होनाय बेफोरखौहाय थिग बेबायदिनो जोंनो माने मोजां मोजां गोहोम खोख्लैदों होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायना होबावदों नामा नोंथां जाखिनि नोंथांङा मिथियो ‌
औ औ नोंथां जोंङो नोंथांङाथ' बुंलांखाबाय जेबा ससियेल मिडियाफ्राव गोबां माने जोंखौ जोंनि जिउखौ गोबां गोरलै खालामबाय आरो औ ना नाथाय ससियेल मिडियाखौ जोंङो माने एसे गाज्रि गोहोमबो खोख्लैदों होननानै आं सानो आरो नोंथां। जोंनि जिउआवहाय। औ जेनेबा मोनसे बुस्थुआ मोजांब्ला एसेबाबोथ' गाज्रि साइद थाखायो नालाय नोंथां। औ जेनेबा ससियेल मिडियाखौ जों मोजांङै बाहायोब्लाथ' बेफोर जोबोद मोजां माने बियो जोंखौ गासिबो बुहुमनि जाथायफोरनिफ्राय जोंखौ आपडेटेड लाखियो आरो। नाथाय जुदि बि ससियेल मिडियाखौनो जोंङो ओ मोजांङै बाहायनो रोंङाब्ला बा जोंङो गाज्रियै बाहायोब्ला बे जोंनि जिउखौ खहा खालामगोन आरो माने नोंथां।
औ।
जेनेबा ससियेल मिडियाफोर बाहायनायाथ' माने जोबोद जों जेब्ला खनसे बाहायब्लानो जों बाहायबाय थानो लुबैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदि माने बाहायनो बिदिनो मोजाङै जुदि बाहायनो रोङाब्ला गावखौनो जुदि ओ कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला बे माने ससियेल मिडिया जोंनि समखौबो जागोन आरो जोंनि जिउखौबो खहा खालामगोन आरो माने जोंनि। ओ जोंनि जेनेबा केरियार बानायनायफ्राव जों खौ जेनेबा गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन आरो बियो जोङो आथि खालाव नुनो मोनदों गोबां मानसिफोरा माने ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियाव बाहाया आरो। ओरैनो बिब्दिनो गोबां जानला मोनला टाइम पास खालामनाय बिदिनो गेमफोर गेलेलाबायनाय बिब्दिनो ओरैनो ओ जानला मोनाला रिलफोरसो नायलाबाय थानायखौ नुयो आरो। औ दा बेखायनो ससियेल मिडियाखौ जोङो। मोजाङै बाहाय नांगोन आरो जुदि बाहायनो रोङाब्ला बियो जोंनि जिउखौ जोबोद। ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन आरो।
औ।
दा जोङो आरो नुनो मोनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनोनो गथ'फोरानो आजि खालि। ससियेल मिडियाखौ बाहायो। बि-बिसोरथ' दायो जेबो मिथिनो रोङाना जेनेबा मायाव बाहायनांगौ मायाव बाहायनाङा। दा बिसोरखौ जोंनि बिमा बिफा फोरा जेनेबा थाल लानांगौ आरो जे गथ'आ मा नायदों। गथ'आ मा खालामगासिनो ससियेल मिडियावहाय? बेफोरखौसो एसे थाल लानांगौ जायो आरो औ। दा नोंथाङा मा होननो सानो जेनेबा ससियेल मिडियानि औ गाज्रि गोहोमखौ?
औ गाज्रि गोहोमखौ होनना बुङोब्ला माने बे गाज्रि गोहोमा माने माखासे खावसे बाहागोआनो माने बिमा बिफानि गोरोन्थि होनना बुंनांगोन आरो नोंथां। माने बिमा बिफाया माने गथ'फोरनो मा होनो मबेइल हगारना होसिगोन माने गथ'फ्रा। माने फरायनो गारनानै माने गेम गेलेसिगोन खायसेया माने भिडिअ नायनानै टाइम पास खालामसिगोन इदिनो माने फरायनायाव माने सोलोंथाइ समावहाय जि समाव फरायनांगौमोन बे समाव फरायलासिनो माने फरायनाय टाइम खौ माने बे मा होनो मबाइल फाव नायनानै बा ससियेल मिडिया नायनानै गाज्रि आरो आरो बिदिनो गथ'फोरनो माने देखायब्लाबो माने मा होनो माने सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि दानियाथ' माने ससियेल मिडियाफ्राव माने गोबां सोलोंथाइ माबायदि। फरायनांगौ इफोरबायदि गथ'फोरनि थाखायबो माने गोबां मानि। इफोरबायदि गियान मा होनो गियाननि भिदिअ बेफोर बायदि मोनोना बेफोरखौ देखाय देखायना होनांगौ आरो जाहाथे माने गथ'फ्रा मा होनो इफोर बायदि। बाहायोब्लाबो मबेइलफोर बायो माने बे सोलों सोलोंथाइनि बागै माने ओ इडुकेसननि बागै नायो इफोर बायदिखौ मा होनो बिमा बिफा दिथा होनांगौ आरो बिमा बिफा बा माने खामानि मावनो थाखाय माने गावसिनि गथ'फोरनोहाय माने। मबेइलखौ होनानै गारसोनानै दोनसिगोन ओजोंहाय माने खामानि गावसा खामानि थों होननानैहाय माने मबेइलखौ होनानै दोननानै माने गथ'खौ नायफिन बिनो आरो माने गथ'आ मबाइलावनो मा नायो मा थुयो बे गथ'नि गथ'आ मा होनो नायबाबो माने बिमा बिफाफ्रा थाल लाला नालाय बेयावनो गाज्रि जासिगोन होननानै आं सानो आरो। आरो बिदिनो गोबां माने ससियेल मिडिया बाहायनानै माने गोबां। जों माने जोंनि समाजाव माने सुबुं माहारिया माने हाबा जाखानायबाबो माने गुबुनजों गुबुन गथ' गोनांखाबाबो बा हाबा जाखानाय बोराय सेंग्रा माने खुनु सिनानो गैया आरो माने। थांफिननाय माने न'खर गारनानै थांनाय बा माने गुबुननि नख सिलिंखार खालामहैनाय गावनि न'खरखौ सिलिंखार खालामो बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो। माने आं गाज्रि गोहोम होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो होन होननो सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आरो बुहुद दंबावो गाज्रि गोहोम खोख्लैनायफोराबोथ' आरो मोजाङाबो। नाथाय जों बेखौथ' दायो रायज्लायजोबनो हाला नङा होमबा नों थां जोंना नै समाबो औ औ दे होमबा नोंथां जों उनावहाय आरो औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ दे।